नादोंना औ औ औ
औ आब अब्ला जोङो दिनैनि आयदाखौ माने स बर'फोरनि माने सल' बाथ्रानि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां साया माबोरै जेनेबा सोर बोरै जाबोनाय माबोरै थांना दं बेफोरनि सायावनो सावरायनोसै नङा होनबा एसे
औ औ औ सावरायजागोन
नोंथाङानो एसे फोरमायगोरना होदो
औ सल'बाथा होननानै बुङोब्लाथ' जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिनि गेजेराव ओ माने मोनसे मैखोम बाहागो ला माने जायगा आवग्रि आवग्रिबोनायखौ जों नुनो मोनदों ओ सल'बाथा होननानै बुङोब्ला गुबैयै ओ गोदो गोदायनि निफ्रायनो ओ गोदोनि आजौ आ जै आबै आबौमोना जाबादियै ओ जेनेबा नाजाबा दियै गावसोरनि जिउखौ खुंबोदोंमोन जा बादियै बिसोरो ओ न'खौ खुंबोदोंमोन माबायदि आबाद मावनाय बिसोरो गावसोरखौ सुंथानानै लाखिबोदोंमोन बेफोरखौनो माने जोङो ओ जेब्ला सल'बाथा बा बायदि बिदै गोनां सोदोबफोरजों ओ जेनेबा सोरबा सासे सुबुङा फोरमायनाय नो जोङो सल' बाथ बाथा होननानैबो जों मिथियो आरो औ बे बेफोरबादि सल' बाथानि गेजेरजोंनो जों ओ गोदोनि सुबुंफोरा जेरैबा दि ओ संसार जाबोदों दुखु खस्थ' सैनांदों आमाने बेफोरखौ जों रोखा रोखायै थिनानै मोनो आरो ना ओमफ्राय माला-माब्लाबा माब्लाबा जोंनि बेखौबो नुनो मोनोदि सल' बाथाफोराव जिब जुनाराबो बाहागो लायो जिब जुनाराबो मानसि बादि दि राव जिब जुनारा बो खामानि मावनो रोंनाय दुखु खस्थ' सैनांनाय आरो जि ओस सल'बाथानि गेजेरजोंनो ओ माबा मोनसे गियानबो हो नाय जों बेखौबो नुनो मोनो आरो। औ नोंथांनि बादिब्ला सल'बाथ नि गेजेरजों माबादि गियानखौ मोननो हायो? एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ नोंथाङा होननाय बादिनो जोंना सल'बाथायाथ' माने गोदोनिफ्रायनो खुगा खुगा सोलिबोनाय सल'सो नङा होमबा? जों माने जोंनि आबै आबौमोननिफ्राय खोनाबोनाय सल'बाथा बे आबै आबौमोननिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय सल'बाथा जों माने सल' होनोब्ला बिनिफ्राय जों गोबां गियान मोनो आरो गियान मोनो आरो मोननायनि गियाननि अनगायैबो जों माखासे मिनिथावनाफोरबो मोनो रंजानायबो मोनो नङा होनबा? जेरै नोंथाङा होननाय बादि जेनेबा जों सल' सल'बाथानिफ्राय गियान मोनो बेफोर जाहैबाय जे जों सल'बाथानि गेजेरजों माने माने सिगांनि समफोराव माबायदिमोन बेफोरखौ जेनेबा आं मोनसे नोंनो जेनेबा ओ बिदिन्थि होननानै बुंनोसै जेनेबा बोराय बुरै आरो सियाल बेखौनो नायदो जोङो बेयाव माने बिफां गायनायनि सल'बाथा नङा होमबा बियो जेनेबाहाय माने बेयावहाय माने बोराय बुरिया सियालनि बुद्दिजों होनदों बेबायदिनो जेनेबा मावलांबाय थादों आरो बिसोरो माने थारुनखौहाय रुनानै गाय होनदों जिहेतु जों मिथिगौ थारुना रुनानै गायबा थांआ नङा होमबा अब्लाबो बोराय बुरै बायदि बोराय बुरैया गावसोरनि दि गावसोर मेलेम बाहाया लासेनो माने गुबुननि खोथाखौ माने फोथायनानै माने माने बिसोरो थारुनखौ गायदों आरो बे बे सियाला जाजोबो नङा होमबा? माने जोंना आरो बे जोंना बेयावहाय माने बिनिफ्राय जों बेखौनो मोनथियो दि जेनेबा गियान हिसाबै जेनेबा जों बांद्राय गुबुननि खोथाखौ फोथायनाङा आरो आरो जों बेखौ मिथिबावोदि सियालादि जिहेथु गावनि बांद्राय सोलो बांद्राय सोलो बाहायनायनि गेजेरजों बियो बुजादों नङा होमबा बोराय बुरै जों माने जों माने बांद्राय सोलो बाहायनायाबो माने बांद्राय खुगा बाहायनायाबो माने सानसे समाव गावनि खुगायावनो जाम्ब्रयो होननाय बायदि आरो नङा होमबा? माने जायफोरा बाराद्राय सोलि औ बिसोरो माने बिसोरफोरखौ माने फस्थायो आरो माने बे गावनि खुगायावनो गाव नङा होमबा? सियाला गावनि खुगायावनो बियो गाव बेफोरनिफ्राय बेफोरखौनो गियान मोनो आरो बे जों मा बाराद्राय मालायनि खोथायाव माने फोथायनाङा मालायनि सायाव सोनारनानै माने खामानिफोरखौ मावनाङा गावनि मेलेम बाहायनांगौ आरो बाराद्राय माने मेलेम बाहायग्रायाबो गावनि खुगायावनो गाव जामब्रयो। बेफोरखौ मोनथिनो मोनो आरो। नोंथाङाबो जेनेबा मोनसे सल'बाथा लानानै बिनि गेजेरजोंहाय माबायदि जेनेबा गियान मोनो रंजानाय मोनो बेखौ बुंनो हागोन नामा?
औ ओ जोङो सल'बाथा होननानै बुङोब्ला ब्ला ओ सल'बाथानि गेजेरजों जों बाय गियानबो मोनो रंजानायबो मोनो बिदिनो। नोंथाङा बुंलांनाय बादि। थारुन गायनायनि सल' ओ सल'आवनो जोङो मोननो हायोदि ओ गिबियाव ओ बोराय बुरैखौ नुनानै सियालफोरा रंजानाय मोनदों जेराव बिसोरनि ओ गायनो लानाय थारुनखौ बिसोर मोनजागोननि आसायावनो बि बिसोरखौ माने बुं फैनाय बा जुनारानो मानसि बादि राव रायलायनो रोंनाय फावजों जा बे बोराय बुरै बुंफैनाय रुनानै गाय बेफोरावनो जों बायदि मिनिथावखौबो मोननो हायो। जेरैबायाददि बेयावहायथ' रुनानै गायनाय खोथायाथ' जाम्बानिसो खोथा नङा होमबा
ओम नंगौ नंगौ नंगौ
दि बियो माने जाम्बा सियाननि खोथायाबो बेरखाङो होननानै जेराव ओ रुनानै गायोब्ला थारूना बहा थांनो बेयो थांनायनि अनगायै गुबुन महरसो लालाङो जेरैबायदिहाय हरसेनि गेजेरावनो सियाला फैनानै थारुनखौ जालांजोबनाय लोगोसेनो गावनो जाखांनानै गावसोर दिखिखौ फबनानै गालांनाय। आरो ओ बोराय बुरैया आ जेब्ला ओ जेब्ला बे था-थारुनखौ नायनो फैयो अब्ला आ थारुनखौ नुवा ला सिनो ओ सियालनि खिखौसो दां फ्लांना बे फोरबो मिनिथाव ओ मोन माने बाथ्राया हाबनानै दङ'। लोगोसेनो बिनि खिथिर हिसाब गुबै जेब्ला बोराय बुरैया आक आक बोराय खौ थैफ्लानाय बादि आ थाहोनानै आ बुरिया गाफ्ला नानै सियालखौ लिंहरनाय आ लेंंहरनाय लोगोसेनो लिंहरनायनि गेजेरजों जेब्ला सियाला मोनजा मोनजागोननि खुसिजों जे ब्ला बोराय बुरिनि न'आव फैयो अब्ला बेवहाय मोन से मेथाइ बादियै ओ बुरैया जेब्ला बोरायनो ओ खौरां खौ हरो ओ जे बिहाय सियाला मासे हाबबाय हाय बोराय मा नै हाय हाय बोराय बिदियावबो जोङो रंजानायनि खाय बिदैखौ मोननो हायो आरो ओ बिदिनो ओ जोङो माने सल'बाथानि गेजेरजों माने बायदिसिना रोंगौथि मोननायजों लोगोसेनो ओ बायदिसिना मिनि थावबो मोननो हायो गि बेफोरखौनो मोननो हायो आरो नोंथांनि बादिब्ला सल' बाथाफोरखौ बबे बब बे समाव खोन्थायोमोन एसे फोरमायनानै होदों नामा?
औ औ नोंथां होननाय बादिनो जोंना सल' आथ' सल'बाथायाथ' खुगा खुगा सोलिबोनाय नङा होमबा जेनेबा गोदो गोदायनि फायनो आबै आबौनि खुगानिफ्राय सोलिबोनाय बै सलबाथाखौ जों गोदो सल' खिथायोमोन होनब्ला जोंना बेथ' सल'बायावसो जोंना लिरनाय महरावमोन गैयामोन जेहे थु जोंना गामिफोराव बै बैसोगोरा सुबुं बोराइ बुरै आबै आबौ थायोमोन आरो गोदोनि समावहाय थायोमोन योमोन जिहेथु थायो दाबो दङ अब्लाबो दा सल'बाथा खिन्थानाया गैया जालांबाय सिगांनि समाव माने बेलासि समाव मोनाबिलि सम औ जेब्ला जेबो खामानि बेबायदि समावहाय माने दंफां सायाफोरावहाय न'नि खाम खामसालिफोराव जेनेबा सिलाफोरावहाय जोंना ज' ज' जिरायनानै आबौ आबैफोरा माने बेफोर मेहेरगोनां सल'बाथाखौ फोरमायोमोन आरो जेहेथु सिगांनि समाव जाहा बिदि टिभि मबाइल गैयामोन जिहेथु आरो जोंना फरायनायावबो एसेबां गो-गोसो होआमोन नङा होमबा। फरायनायावबो जोंना एसेबां बिदि गैया बिनि नि थाखायनो मोनाबिलि समावहाय बेलासि समावहाय माने जोंनि गामिनि बैसोगोरा सुबुंफोरा बोराय बु रैफोरा आबै आबौफोरा माने बयखौबो बिदिनो ज' ज' लिंलायनानै ज' ज' जालायनानै माने बेफोर जोङो मिनिथाव माने रंजा थाव गिया माने गियान होनाय जों लोगोसे ओ माने दुखु सुखु फोरमायलायनायजों लोगोसे माने बेफोर सल' बाथाखौ खिथायोमोन आरो बैफोर सल' बाथाफोरखौ थानानैनो जोङो माने गथ'फोरखौ माने गियान होयोमोन बोराय बुरिफ्रा जाहाथे बि बिदि जानाङा बेबायदि खालामनाङा माने बेफोर बेलासि समावबो खिथायो आरो बिनिफ्रायनो जेनेबा सल'बाथाखौ माने बिदिनो दंफां सायाफोरावहाय माने मोजां जायोमोन आरो माने दंफां सायाफोराव बेलासि समावहाय सिगां समफोराव माने दंफांफोर दंफां सायायाव माने बयबो ज' ज' जिरायलायोमोन नङा होमबा गावनि दुखु सुखु लायोमोन आथिखालावसो जोङो बिदि ज' ज' जिरानायखौ गोबां खम नुनो मोनो नङा होमबा सिगांनिफ्राय माने दंफां साया फोराव बिलिफां समावहाय माने बिदिनो बे सिलाफोरावहाय जोंनाथ' इसे गिदिर गिदिर सिला थायोमोन नङा होमबा जेरावहाय ओम माने अखाफोर दां सोरांफोरावहाय माने अखाफोर दां सोरांबा माने मालाबा मालाबा समफोरावथ' माने जोंना बिदि जेनेबा अखा अखाफोर दानसोराङाव माने उन्दुनो ओंखारा बेफोरबायदियावबो माने गथ' फोरखौ खिथानो खिथानानै माने माबा फुथुनायफोरखौबो नुनो मोनोमोन आरो गियान होनायखौबो नुनो मोनोमोन। औ नोंथाङाबो एसे बुंजागोन बे गियान होनायनि जेनोबा खिन्थानाय समफोरनि सायाव।
औ औ सल'बाथा खिनथानानै सम होननानै बुङो ब्ला नोंथाङा बुंलाय बुंलांनाय बादियैनो ओ जेब्ला गोलोम बोथोरनि समाव दंफां सायाव जिरायनाय बायदिफोरावनो माने खि थायोमोन आरो ना ओ बि दिनो गोदो सल' था खिनथानायनि गेजेर जोंनो बायदिसिना गियानखौबो होलाङोमोन जेरैबायदिहाय ओ गाज्रि खामानि मावोब्ला बिनि साजाखौ फिन मोन फिनो ओ बिदिनो ओ ओम बिदिनो जेनोबा सोरनिबा आ सायाव इनाय अनागार खालामोब्ला बेखौ इ सोरा सानसेब्लाबो साजाखौ होफिनो ओ बेबदिनो जोङो बायदि रोखोमनि गियान ओ जेरैबायदिहाय जोङो सोरनिबा ओ गाज्रिखौ नो जोर होयोब्ला गावनियाव गाज्रि जा फिननाय ओ बि दिनो जोङो मोननो हा थायो आरो ओ बेफोरनि अनगायैबो जोङो सल'बाथाखौ ओ मोनाबिलि समा बा ओ अखा फोर दान सोरां समाव सि थ्लायाव जिरायनानै ओ आजौ आजैबा आबै आबौमोना गावसोरनि फिसौफोरखौ गोजोन होनो थाखाय माने खिन्थायोमोन आर ओ औ।
औ औ औ आरो माने गाय सोरबा माने गथ'फोरा बिदि गाबनायावबो बुरखायनो थाखाय सल'बाथा खिथायोमोन नङा होमबा? बेफोरखौ माने जों गथ' गोरलैफोरखौ बुरखायनायफोरावबो माने मेथाइ खननायजों लोगोसे बेफोर खिथानायखौ नुनो मोनो आरो नङा होमबा?
औ औ औ
दिनै जाथ'सिगोन नामा होमबा? हो
औ औ दे जाथ'बाय।